नोंङो औ औ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव खोथा सावरायनो सो सान्दोंमोन।
औ औ ओ हायो ।
जोंना होमबा टपिकआ जादों बिफां लाइफांजों माने दास आसामावहाय आरो गोदोनिफ्रायहाय माने मा मा जोङो मुवा बेसाद थायोमोन माबायदि माबायदि ओ बिफां लाइफाङाव नांगौ जानाय आरो बिफां लाइफाङा दाबादियाव माबादि जोबस्रांबोखो?
उम उम उम । उम दे होनबालाय । ओं। गो गोदोनि दिनाव माने दंफां लाइफांफ्रा माने जेराव मेराव थांबानो माने नुला बायोमोन जेराव थाङो माने दंफां लाइफांजों बुंजोबनायमोन आरो जोंनि जायगाया जोंनि बुहुमा माने । दायो माने बे बे दंफां लाइफांखौ गोदोहाय माने बिराद खामानियाव बाहायोमोन आरो बे बादिनो न'लुनाय मानाय न'आथ' दंफां नङाबानो जाखाया दंफां ओ गोदोनि दिनाव माने बांसिनानो थुरिनि न'सो लुयोमोन नालाय । थुरिनि न'ओमफाय बेयावबो औवा नांगौ जायो । औवा ओमफाय बिदिनो औवानि माबा जेंला बायदिसिना बायनानै इन्जुर बायदिसिना होनाय ओमफाय बिनि बाथामफोरनि न'आ बिदिनो दंफांफोरखौ होनाय जायो बिदियावनो दंफांफ्रा माने गोदोहाय बिराद बाहायजादों आरो बाहायनानै दा माने लासै लासै दंफां लाइफांफ्रा जोबलांगासिनो दं आरो बेफोर सुबुंफ्रा सानफा एफा लांगासिनो दं नालाय बेयावनो न' न'ब्रां न'बांफोरा एरलांगासिनो एरलांनायावनो माने दंफां लाइफांफ्राबो सान सानफा एफा सानफा एफा खमायलाङै खमायलाङै खमायलांनानै लांनो हमदों ।
आरो हाग्रा बंग्रायाबो जोबलांनो हमो जोंहा।
हाग्रा बंग्रा गासिबो माने जोबस्रांलांनो हमदों आरो सुबुं अनजिमा बारायनायनि थाखायनो गाससिबो माने जोबस्रांलांनो नागिरदों आरो ओमफाय बेयावनो दानिहाय माने बे दानि बे गोदान जुगाव माने दंफां लाइफांखौनो मोनैनि थाखायनो माने लहा स्टिल बायदिसिनाफोरखौ बाहायनाय जाबाय आरो दानि जुगाव।
न' बां लुनायफ्राव न' बां लुनायफ्राव जोंहा बिदिखौसो दायो बाहायबाय आरो ना?
उम दानि जुगाव माने बिदिसो बाहायलायनाय जाबाय आरो दंफां लाइफांखौनो मोननो थांला नालाय दफां लाइफांफ्रानो जोबस्रांजोब्बाय। जोंनि जायगायाव दफांफ्रानो माने जोबस्रांजोबाय नाय बेफोरखौनो बाहायनांगौ जायो आरो। दा ओमफ्राय नोंथां मोनथिं दंफां लाइफांङा दंना गैला जाखो?
जोंथिंबो दंफां लाइफाङा दङ दंनायाथ' होमबाबो माने ओ गोदोनि बायदि गैला आरो। गोदोथ' जोंहा गोबां दंमोन नालाय दं फां लाइफांफोरा हाग्रा बंग्राफ्राबो गो जोंनि दिनावहाय गोबां दंमोन। गिदिर गिदिर हाग्रा बंग्रा दंमोन। बेफोरखौ जोङो माने दायो ओ एवस्रांला दानस्रांनानै एबा सावग्लुंनानै जोङो ओ जेरै लामा बानायनाय मोनसे लामानिफ्राय ओ गोजानसिम थांनो हानाय गारि मथर खारनो हानाय एबा ओ जेरै कलेज इस्कुल बायदि बायदि न' बां लुनायनि थाखाय माने बैदिखौ दानस्रांदों आरो जोंथिंजायबो फोजोबस्रांबाय। दानस्रांबाय बेनि थाखाय माने मोजांबो जादों गाज्रिबो जादों आरो जोंहा दायो। ओ मानो होननानै बुङोब्ला जों ओ बिफां लाइफां फोजोबस्रांनाय एबा हाग्रा बंग्रा फोजोबस्रांनानै जोंहा आबहावायाबो गारजि जादों एबा गुबुंले जादों। आरो
ओ
थाखाय ओ दानि बेलायावहाय जोंहा गरमा बारा जाबोदों। बिफां लाइफां बेफोरबायदि दानस्रायनायनि थाखाय आरो जोंहा गर'मा बारा जाबोदों आरो
औ जोंनि जायगाथिं
लाय ओ दायो बिफां लाइफांफोरा माबायदि दंनाबा दङना गैला? बिनि सोमोन्दै खोनथानानै होदो मा
जोंनि जायगायाव माने दंफां लाइफांफ्राथ' गैलानो माने बांसिन माने गारों गारि मथरनि अनजिमाया बारायलांनो हमबाय बिदिनो दंफां लाइफाङा खमायलांबाय कारबनडाइ अक्साइद बिबाङा माने बारा जाबाय आरो जाया लासै लासैनो माने गरमाबो बारा जाबाय बिदिनो अखाफ्राबो हानो नागिरला दानि माने सान्दुंफ्रा बांद्राय गोसा जासै माने एसे बारा अक्सिजेन बा बारा क्लियार साफा मोननो नागिरला गारि मटर आगिर बे बे गारि मट टरनि उखुनि बायदिसिना फ्रा फैनानै माने आबहावाखौ गुबुंले खालामबाय आरो
होम होम होम
ओम जोंनि जायगाथिंजाय नोंसोरनिथिंलाय बोरै
उम जोंथिंबो माने गोदोनिफ्रायनो जोंहाथ' बिफां लाइफांनिफ्रायसो सोनारबोखायोमोन नालाय मानसिफ्रा बिफां लाइफांजोंनो मानसिफ्रा थांनानै दङ बिफां लाइफांनि हगारनाय अक्सिजेन गेस खौ लानानैनो जोंहा गोदोनिफ्राय माने गोदोनि समाव गोबां बिफां लाइफांफोर दङमोन आरो ओ जाग्रा बे बिफां लाइफां जाजानाय फिथाइ सामथाइ जाजानाय बिफां लाइफां बिफां आरो जाजायै बिफां लाइफांफोर दङमोन आरो आरो लोगोसेयैनो गिदिर गिदिर बि बिफांफोरखौ जोंहा गोबां खामानियाव बाहायखायोमोन गोदोनिफ्रायनो जेरै न' बां लुनाय आरो बायदि नांगौ मुवायाव बाहायनाय जेरै औवाफोरखौथ' जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै साजायनानै बानायनानै सिनखावनानै जोङो खामानियाव बाहायखायोमोन गोदोनि सम ओम मा माने औवाजोंनो जोंहा गोबां सोननानै फैखानाय आरो
उम
ब्ला जोङो औवानिनो न' लुखायोमोन गोदोनिस मावहाय औवा नि न' औवानिनो माने न'निफ्राय खुन्थानिफ्राय लानानै गासिबो इन्जुरसिमहालागै जोंहा बिदिखौ होयोमोन आरो माइ आबाद मावनायफोरावहाय जोंना ओ मोसौ मोसौ मोसानिफ्राय गोजानाव दोननो थाखाय जोंहा बेरा होनाय
ओम
दाबो माने औवाजोंनो बानायखायोमोन जोंहा ना
ए ओम
औवाजोंनो सिंखावनानै बानायखायोमोन बेनिखाय ओ जोंनि गोदोनि न'फोर जेरै ओ मोसौ गलि ओ दाउ गन्द्रा अमा गन्द्रा आरो जोंहा बाथौ हेबनाय बायदि रोखोमनि बेफोरावबो जोंहा औवाफोरखौनो बाहायजोबखायोमोन आरो दाबो थ' जोङो औवाजोंनो एसे ओ सोनारानानै फैदों आरो माने बिफां लाइफांजों ओ जोंहा गोदोनि समावहाय गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोरखौ माने ओ हाखावनानै न' बां लुनो थाखाय माने आतसा सतारिं फरमा एबा थिं दोग्रा बेफोरबायदिखौ बानायबोखायोमोन आरो नाथाय दानि जुग खौ जोङो सोलायबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना बेफोरबायदिनो जोंङो थिंदोनाय मा दोनायावल' जोङो बेफोरबायदिखौ बाहायसै आरो दानि जुगावहाय आरो ओ जोङो दानि जुगावहाय औवाफोरखौ न' बां लुनायाव बाहायला माने बेनि थाखाय औवाफोरखौ न' बां लुनायावहाय खामानि जानाय सुंथानायावहाय गिदिर गिदिर न' बां लुनायाव सुंथानायावहायल' जोङो बेफोरखौ बाहायसै आरो औवाखौहाय
आरो जोंहाथ' गोबां औवानि गेजेराव ओरैनो जों गोबां ओ गोदोनि समावहाय जेरै नां जानाय मुवा बेसादफोर ओ संग्राय, सान्द्रि, जेखाइ, खबाइ, सेन, खखा, आरो गोबां रोखोमनिबो जेरै ओ टेबोल सियार आरांगा जिरायग्रा बेफोरबायदिखौ जोङो बानायनानै लानो हायोमोन औवा दंफां जोङो
उम
बिफांजों जोङो गोबां ओ जिनिसफोर बानायनानै लानो हादोंमोन गोदो आरो दा दाबो बेबायदिनो बानायबाय थायो आरो दंफां फोरखौ जेरै होनोब्ला सियार टेबोल आरो गोबां ओ नांगौ जानाय जेरै दरजा आजिखालिनि दरजाफोरनि सकात खोरखिनि सकात भेन्टिलेसननि सकात जोङो दानियाव बानायनायखौ नुनो मोनदों आरो माने
उम
नोंथांङाबो माने नोंथांनि जायगाफोरावहाय दंफांनि दंफां लाइफांनि गेजेरजोंहाय मा मा बानायो बेफोरनि सोमोनदै खोन्थानानै होदों नोंथांङाबो
जोंनि जायगायावथ' दंफांफोरखौ माने मोनसे रां खावरिबाय रांनि मद द जेनेबा मोनसे जेनेबा फिक्स दिपजिट बायदि मोनसे बुस्थु सानना लादों आरो जों जाय माने दंफांखौ माने एसे दामि दामि दंफांफोरखौ माने गायनानै माने देनां माने देरबाथाय माने बिराद रां मोननाय बायदि माने दंफांफोरखौ गायनानै दोनदों आरो जोंनिथिंजाय माने न'खर न'खर माने एसे मोजां मोजाङैनो दंफां फोरखौ दाम गोसा दाम गोसा दंफांफोरखौ माने गायनानै माने रांफोर आरजिनो हानाय उनाव जेनेबा जिउ खुंनायाव गोरलै जानायनि गेनांहाय माने माबाफोर उसुबिदाफ्राव गोग्लैबा जेनेबा खै फोदनिफ्राय बासायनो हानाय मानायफोराव माने लाख दोमखुमाना दोनदों आरो बेफोर बुस्थुखौ आरो उनावहाय माने बुरखांफिननो हानाय बायदि बेफोर माने बेफोर बुस्थुखौ नुनो थाङाना बेफोरो माने देनां फाय त्रिस सल्लिस बोसोरसिमबो माने ओरैनो थाबाय थायो आरो फाय खैफोदखौ बासायो आरो बासायनानि बायदिसिना जिउ खुंनाय राहाफोराव प्रब्लेमखौ सल्फ खामनानै होगोन बिदिनो बिदिनो जों गामि साइडथिंजायबो बिदिनो दंफां-लाइफांफोर माने सा पातफोर गायदों सापाताबो मोनसे दंफां मोनलाय सापात सापात बागानजोंनो बिराद रां आरजिनो हायो सापादाव माने मासाव सप्तायावनो माने खेब खेबब्रै खानांगौ सप्तायाव खेबसे खेबसे मासाव खेबब्रै खानांगौ जायो आरो बेयावनो माने बिराद रां आरजिनो हायो आरो सापात बागानजों माने बिदिनो दंफां लाइफाङा माने दंफां लाइफाङा मोनसे रां आरजिनायनि मोनसे फुंखासोआ फुंखा हिसाबैबो जायो माने बेबो दंफां लाइफाङा। दं माने बेफोर दंफां लाइफांखौ गायना दोनोबा जोङो साख्रि बाख्रिनि गोनांथिबो गैया जोङो माने गोग्गोयैनो गोरलैयैनो थांनानै थानो हायो आरो सापात हक दंफां दामि दामि गोसा दंफां दं दाथ' बानलु सिब्रुनि दिना थांलायबाय बानलु सिब्रुआवबो बिराद फैसा मोनदोंमोन जाहाथु बानलु सिब्रुजोंबो माने जिउ खुंनो हायोमोन आरो ओमफ्राय सापात दंफां लाइफां दामि दाम गोसा गोसानि दंफांफोर गायनानै दोनोबा गावनि जिउखौ आरामै फुंलांनो हायो आरो ओम।
दे होमबा ना?
दे ओमबा दे उम दे।